हेलौ औ औ नोंथां औ खोनादों नोंथां।
अ गिबियावनो नोंथां त गोजोन मोनाबिलिनि आंनिफ्राय गाहाम हामलायनायखौ बावहरनाय थाबाय। नोंथाङा दायो फ्रि दङ ना?
दङ दे।
बिदिब्ला नोंथां नोंथाङा आंजों दसे सम सावरायनायाव बाहागो लानो हागोन ना?
औ हागोन दे।
बिदिब्ला जों नोंथाङा बर'नि बर' सुबुंफ्रा आथिखालाव अमा ओ फार्म खुलिनानै माबायदि अमा फिसियो आरो बेनि ओमफ्राय बेसेबां रां आरजिनो हायो? बिनि सायाव नोंथांजों सावरायनो सानदों। गिबियावनो जों बुंनो गिबियावनो जों बुंनो हायो खि बर'फ्रा गोदोनिफ्रायनो अमा फिबोनाय मोनसे ओ हारि बै अमाखौ सुबुंफ्रा गोदोनि सुबुंफ्रा जेनेबा बा ओ गोबां न'नि गुन्दै बा ओ माइरं बा हाग्रानि थास' बेफोरखौल' होनानै जों अमाखौ फिसिनाय नुयोमोन नाथाय आथिखालाव बै अमाफोरखौ बै अमाफोरखौ माबोरै फिनाय जायो ओ बेनि बायाव। बै ओ नोंथांनि। फ्राय आं मिथिनो लुबैदों नोंथां थारैनो नों। मोननि ओनसोल बा हालामावबो। आथिखालाव गोबां बर'। ओ लाइमोन बा बर' सुबुंनि न'खरफोराव अमा फाम। खालामनायखौ जों नुनो मोनदों ओ बे। औ बिदिब्ला नोंथां नोंथांमोननि ओनसोलथिं बे अम। अमा फामखौ माबायदि। खालामनाय जायोबा। बे अमा फाम खालामनायनिऋ ओमफाय माबायदि बेनिफिट फैयो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा।
औ हागोन हो मानो हाया जानो ओ जोङो अमा फिसिनाय होनना बुङोब्लाथ' जोङो गोदो समाव एसे जोङो आलादा रोखोमै अमाखौ फिसिनाय जायोमोन आरो दानिया एसे आलादा। ओ गोदो समाव जोङो न'नि। न'नि। ओ जि जों माइरं फो सौनाय गुन्दै बेखौ जों जाहोनाय जायोमोन आरो माखासे जोङो ओ थास' बायदिसिना जोङो बिदिनो ओ अमानो जोङो रुनानै होनाय जायोमोन आरो। बेनिफ्राय ओ दानि जुगाव जों। औ दानि जुगाव जोङो अमाखौ एसे आलादा रोखोमै फिसियो माखासे जोङो फार्म खालामनो जोंनि न'खर न'खर बेनिफ्राय जोङो बेवहाय जों माखासे दाना होनाय जायो अमानो हमना लाबाय जोङो माखासे ओ बेयाव ओ जोंहा मोनसे दाना मोनो जोंहा बायनानै। बे दानाखौ होयोब्ला जोंनिया अमाया थाबैनो देरो आरो बेनि थाखायनो जोङो बे दानाफोरखौ होनाय जायो बेनिफ्राय द दाबो जोङो गुन्दै बाहायो गुन्दै आरो जोङो जि अफ्रि मोनो। बै ओ जौ सांनाय जि औ। जि जौ संनाय जि अफ्रिजों बेखौ होनानै। जों अमाखौ फिसि फेदेरनाय जायो आरो बेनि। फे बै जोङो जिउ उफ्रि जाहोयो‌‌ अमानो। अब्ला बे अफ्रिजोंबो अमाया जोबोद मोजाङै देरो बे अफ्रिया जाहैबाय जोङो जि माइरंनिफ्राय बानायनाय जौ बै जौनिफ्रायनो जोङो ओ जौ सेरेब बानायनाय जायो बेनि। ज बेख्रिखौ मोननाय जायो बेख्रिखौनो जों अमानो जाहोयो आरो बेनिफ्राय जों बेफोरबायदिनो अमाखौ ओ बेेदेर गेदेर खालामो आरो बेेदेर गेदेर खालामनानै जोङो अमानिफ्राय माखासे जोङो रां आरजिनो हायो बा फालांगि खालामनो हायो जोङो ओ माखासे। रांखान्थियाव मदद मोनो आरो जों अमा फार्म खालामनानै बा अमा फिसिनानै। थिग बेफोरबायदिनो जोङो ओ। औ ओ जोंनि ओनसोलफोराव माखासे बेफोरबदि ओ न'खर न'खर फाराम गैद्रायाब्लाबो जोंनियाव न'खर न'खर फ्राय। थाफ्रांजोबखायो अमा मोनासे नङा मानै नङा बेफोरबायदि थाखायो आरो फार्मबो दङ बेफोरबायदिनो जोङो ओ अमा बिमा फिसिनो हायोब्ला जोंहा जोबोद मुलाम्फा जायो बा लाब जायो आरो जेरैहाय जोङो अमा बिमा मासे फिसियोब्ला जों औ जों बेनिफ्राय ओ। जोरै लाखिनानै जों बेनिफ्राय फिसा बारायहोनो हायो बे फिसा बारायोायोब्ला जोंहा बेनिफ्राय जों माखासे अमा फिसाफोरखौ फाननानै जो हाथाय बाजाराव फाननानै जों माखासे रां आरजिनो हायो आरो ओ बेनिफ्राय ओ बेखौ जो ओरैबायदिहाय फानरनाय। जायो ओ जोङो माखासे बाजारफ्राव लांनानै बै अमानि बेसेनखौ नायनानै जोङो फाननाय जायो आरो जेनेबा अमा मासेयाव जोङो बिदिनो थाम रोजा ब्रै रोजा बा रोजा बेफोरबायदि मोननाय जायो आरो बे अमा फिसानि दाम। औ अमा फिसानि बेसेनखौ। बे औ बेफोरबायदिनो जोङो माखासे रांखान्थियाव मदद खालामो मदद मोनो जोङो बेनिफ्राय जोङो माखासे जोंनि थांना थानायनि जिउ राहा बा न'खर सामलायनाय बेफोराव जोङो माखासे हेफाजाब मोनो आरो बे अमा फिसिनानै बेफोरबायदिनो जोङो अमा। फालांगि अमानि फालांगि मावनानै जोङो माखासे रांखान्थिखौ आरजिनानै लानो हायो आरो। बेफोरबायदिनो जोङो अमाखौ फिसि फिसिनाय जायो आरो औ बेनिफ्राय नोंथांनि ओनसोलफोराव माबायदि रोखोमै बा मा आदबजों अमाफोरखौ बे फिसिनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा।
हागोन नोंथां ओ
औ
गिबियावनो जोंनि गामि बा ओनसोलाव जों गोबां आ बेखार जानानै थानाय लाइमोन सेंग्रा बा गोबां बर' न'खरफ्रानो आथिखालाव ओ अमानि फार्म खालामनायखौ नुनो मोनदों आरो बेनि गेजेर जों जों डेभेलप जादों बा बेफार फालांगियाव जौगादों होननानै बुंनो हायो गिबियावनो गिबियावनो अमा फार्म खालामनो थाखाय आ मोनसे अमाखौ दोननो थाखाय जों न' बानायनाय खौ नुनो मोनो आ मानो होनोब्ला जों बे अमा फामाव जों ओ उम आथिखालाव गुबुन गुबुन हादर बा गुबुन गुबुन हादरसानिफ्राय लाबोनाय अमा जायखौ जों हेमसियार होननानै बुंनाय जायो बे अमाखौसो जोङो अमा फामाव सोनाय जायो गुबुन आ लकेल लकेल अमाफोरखौ जों फामाव सोनाय जाया आ बेनिखायनो
औ औ
बैफोर अमाफ्रा अखा सिजानो हाया बा थाम्फै अरजानो हाया बेनि थाखाय जोंनि ओनसोलाव उम बेैफोर अमा फामाव बि बिदिनो सिमेन्टजों लुनाय न' जों नुनो मोनो आरो बेयावहाय जों गोबां ओ राहा नुनो मोनो दै बिनि खिखौबो जों गोबाव सम लाखिनो हाया
औ नंगौ
बेयावहाय दै सोनानै सुहरनो हानायनि बेब'स्था बेफोरबायदि खालामनायखौ नुनो मोनो आरो बेबायदिनो गिबिग्रो ओ अमा फिसाखौ बायजोनिफ्राय लाबोनायखौ नुनो मोनो ओ बे अमाया गुफुर गाबनि जानाय खौ जों नुनो मोनो नोंथा ओ बेबायदिनो बे अमाखौ लाबोनानै ओ बे न' बा गन्द्रायाव हगारफैनाय जायो आरो। बेबायदिनो बे ओ हेमसियार बा जोंनि ओनसोलाव फिबाय थानाय अमा फार्मनो ओ जों फ्राय बा जार निफ्राय मोननाय दाना बैफोरखौसो होनाय नु नुनो मोनदों गुन्दै बा गुन्दै बा ओ लकेल माइरं बेफोरखौ संनानै होनायखौ जों गोबां खम नुनो मोनदों ओमफ्राय बेनो बे बाजार राव मोननाय दाना खौ जोङो सानसेयाव खनथाम गाब खन-खनब्रै बेखौ होनाय नुनो मोनदों आरो। नांगौ बायदि दै ओ लों होनाय बेबायदिखौ नुदों आरो बेखौ ओ बाजारनिफ्राय मोननाय माखासे रासायनारि मुवा जायखौ होयो अब्ला अमाया थाबैनो देर आरो ओ बेखौबो होनाय नुनो मोनदों आरो बेजों लोगोसे बे अ अमाया बेमार आजार जाहाथे जाया बेनि थाखाय बे अमाखौ जों मोनफ्रोम दानबा थाम दानजों बा नै दानजों इनजेकसन होबाय थानाय जों नुनो मोनदों।
अ औ
गेजेरजोंनो ओ गोबां खस्थ' बा गोबां ओ जोथोन लानायनि गेजेरजों जों ओ बे अमाखौ द' दान जायोब्ला ओ फाननाय नुनो मोनो। आरो बे अमा खौ जों द' नै दान जायोब्लानो मासे अमायावहाय जोङो ओ जिद' रोजा बा नैजि रोजा बैफोरबायदि मोननायखौ नुनो मोनदों। आरो बेजों लोगोसे स बे ओ बुन्दा अमाखौ बिदि मोननाय जायो आरो बे बुन्दि अमा औ ओ फिसा होनानै बिनि फिसाखौ ओ जोङो बा रोजा बा ब्रै रोनायाव फानहरनायखौ नुनो मोनदों ओ बेजों लोगोसेनो अ जों बुंनो हायो ओम नाथाय बे हेमसियार अमा बे हेमसियार अमाया जोंनि लकेल केलाव फिनाय अमानिफ्राय गोबां दिफारेन्सेन होननानै आं सानो थावनाय थावनाया बहुद ओ आलादासिन जोंनि लकेलाव फिनायनिख्रुइ बेनि अनगायै जों बुंनो हायो खि अमा - अमा ओ फामनि खाथियावनो जों खरसे फुख्रिबो जावनानै दोननो हायो जेराव बे फ फुख्रियाव जों बिखौ सुहरोब्ला ओ बे खिखौ जानो थाखाय जों नाबो ओ फुख्रियाव नागारनानै दोननो हायो बेनिखायनो जों मोननै बेनिफिट बेनिफ्राय जों मोननै बेनिफिट लानो हायो होननानै आं सानो थारैनो जोंनि ओनसोलाव बेबायदि बेबायदि आबाद मावनाय बा अमानि फार्म खालामनायखौ जों नुनो मोनदों नोंथां आरो बेबायदिनो जेब्ला ओ अमाफोरा गोबां गिदिर गिदिर जायो द' मास बा स्नि मास जायो अब्लाहाय बे फार्मनिफ्राय गुबुन - गुबुन जायगानिफ्राय ओ बेफार फालांगि खालामग्रा बिथांमोनहा लानानै थांनाय खौ जों नुनो मोनो ओ बेनिखायनो जों लकेलाव फ फानाब्लाबो ओ गुबुन बेफारि बा फालांगिरि- फोरा लांफैनायखौ नुनो मोनो बेनिखायनो जों सानो बेनिखायनो आं सानोखि अमा फार्म खालामनानै बा अमानि आबाद मावनानैबो जों आथिखालाव बर' सुबुंफ्रा गोबां जौगानायखौ नुनो मोनदों। आरो जायफ्रा। जायफ्रा साख्रि गैया बिथांमोनहाबो बेनि गेजेरजों ओ। बेनि गेजेरजों ओ आखाइयाव थाखा फैसा फैनाय बा गावखौ सोलिलांनो बा दैदेनलांनो थाखाय। य रां फैनायखौ आं। नुनो मोनदों नोंथां‌।
नुनो मोनो औ नंगौ नंगौ नोंथां।
ओ संसार जानाय जायफोरा नख नख। संसार जानाय नखरनि जायफ्रा। अमा फार्म गोनां बिथांमोनहाबो मोजां नखर दैदेनलांनाय। गथफोर।
दैदेनलांनो औ औ नुनो मोनदों आं नंगौ नोंथां।
नों थांमोनानि ओनसोलाव ओ अमा। फार्माव मा रोखोमनि अमाखौ फिसिनाय जायो नोंथां।
औ औ जोंनि ओनसोलावथ बेफोरबायदिनो जोङो नोंथाङा दानि जेरै अमा बुंदोंमोन गुबुननिफ्राय लाबोनानै फिसिनाय अमा औ बेफोरखौ बेखौबो फिसियो जोंनियावबो औ बे थारैनो बे अमाया जोबोर गिदिरबो देरो नालाय बेनिखायनो जोङो बेयाव मुलाम्फा मोनो बहुत थाबैनो देरो जोङो माखासे दाना होनानै फेदेरनाय जायोथ बेनिखाय बेखायनो जोङो बेनि गेजेरजोंबो जोङो जोंनि गामियारि जोंनि गामि ओनसोलाव मोननाय जि अमा ओ जि लकेल अमा जों बेखौबो फिसिनाय जायो ओ बेबो जोबोद। ओ मोजां जोंनि लकेल अमायाबो बेनिखायनो जोङो बेखौबो फिसियो बेखौबो फिसिनाय जायो आरो। बिदिनो जोङो औ माखासे रांखान्थि जोङो बुजिनानै लानो हादों आरो बेबायदिनो औ।
बिदिब्ला नोंथां बेखिनियावनो। जों। बर ओ नखराव अमा फार्म खालामनाय आयदानि सायाव‌। सावरायनाय आयदा। खौ बेखिनियावनो दोनथ नोसै नामा।
औ नोंथां दे।
गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम।
औ दे गोजोनबाय ओं।